नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
औ आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव ओ रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां। नोंथाङा मा आदायनि सायाव रायज्लायनो सानदोंबा?
आङो नोंथांजों बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रै जेरैहाय नाफाम, नारजि अमा, ओ बेबायदिनो अनलाजों दाउ बेफोरबायदिनि सोमोन्दै दे आं नोंथांजों एसे गुवारै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां हागोन दे हागोन।
औ। दा आं जोंनि दोरोङारि नाफाम आं बेखौ बोरै बानायो आं नोंथांनो बेखौ फोरमायनोसै। दा नाफाम होनना बुङोबाथाय जोंहा गिबियावनो ना नांग्रोगोन। नाया जोंहा गोरान जानो नांगौ। जेरैहाय जोङो नाखौ अराव नङाबा सान्दुङाव फोरानना लायो। बेबायदिनो जे-जेराव फोराना मानो अराव आनो जा ओ सान्दुंयावनो जा मोननैनियाबो जायो। जोंहा स्रेम स्रेमल' जानो नांगौ आरो। जा बेयो मोजांहाय राननाय जानो नांगौ‌ आरो जोंहा बेनि उनाव नांगोन थास'। थास'आबो गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय थास' गुफुर, थास' गोसोम, थास' दुदालि बेबायदि आरो। बेबायदि ओ जायखिया थास'खौ लानो हायो नोंथाङा। जेरै थास' दु दालि। थास' दु दालिफोरखौबो जों लानो हायो। बिलाइखौ गारनानै जों देन्थाखौ खौल'सो लायो नालाय। देन्थाइखौ हास'नानै लाबोबाय। बेबायदिनो थास'दु दालिया गिदिर जायो नालाय। जोंहा बेखौ ओ बिगुरखौ जिरन्नानै जोङो थुख्रा थुख्रा फिसा फिसायाव हाना लानांगौ आरो बेखौ साब फ्फा मोजांहै सुस्र'ना लानानै बेनि दैखौ मोजां सर'गार होनांगौ जाहाथे जाहाथे बेयाव दै थाया बेनि थाखायनो जोङो बेखौ मोजांहाय दैखौ सर'गार होनांगौ आरो। बेनि उनाव जोंहा उवाल। उवाल नांगोन जोंहा दानि गोदान कारेन्ट कारेन्टनि ग्रेन्डार मेसिन बेफोरबायदिबो ओंखारबाय। नाथाय बेफोराव देयालासिनो जोङो उवालाव देनाया मोजांसिन जायो। ओ गोथावसिनबो जायो। बेनि थाखायनो जोङो उवालाव देनो नांगौ आरो। उवालाव जोङो गिबियावनो जोंहा ना गोरानखौ बे ना गोरान स्रेम स्रमखौ जोङो देग्रोना लानांगोन मिस मिसनो। बेबायदिनो गाहेनजों देनानै मिस मिस खालामखांनायनि उनाव जोंहा जा थास' हानानै लानाय बेखौ एसे एसे हरनांगोन आरो। बेखौ जोङो खेबसेनो हरनाय जानाय नङा, मानो होनबा जोङो बेखौ खेबसेनो हरोबाथाय बेयो बाराद्राय जायोबा जोङो बे नाफामखो खौ बा जों देग्लिना दोननाय नाया ग्लेब ग्लेब दै लेेले जागोन आरो। बेनि थाखायनो जोङो खेबसेनो हरा आरो। बेबायदिनो एसे एसे हरनानै जोङो ग्रोब जानाय ओ सिम होगोन आरो। बाराद्राय ग्लेब ग्लेब खालामा जोङो एसेल' ओ जेनेबा बा लारु टाइपनि, बा एसे दैले टाइपनि खालामनानै ओ दोनगोन आरो। बेबायदिनो जायोबाथाय बेनि उनाव जोंहा होनांगोन ओ खारै, जायखौ जों खारदै होनो। जायखौ जोङो थालिर बि बिफां, बा थालिर मुरा, थालिर मादा बेफोरबायदिनिफ्राय बानायनाय जायो। जोङो बेखौ
औ औ।
एसे होनो नांगोन आरो। बाराद्रायबो नङा जोंहा ओ एसे होयोब्लानो जायो बियो जाहाथे बियो गोथाव जायो। गोथाव आरो मैखुन खुयैनि थाखाय ओ बा जोंहा एम्फौ बायदिसिना जायैनि थाखाय जोङो खारैखौ होथारनांगोन आरो नोंथां बेबायदि होयोबाथाय जोंहा ओ मैखुन बा बेबायदिनो मोजांहै सेवलाङो बा गोथाव जायो एम्फौ जाया बेफोरबायदि आरो नोंथां जाहाथे खारै खौ होथारनांगोन बेबायदिनो गा-गारबा बा सामसजों जोङो बे उवालावनो जोंहा मोजांहाय मिलायनानै लानांगोन आरो एफ्लेनानै बा मिलायहोजोबनानै मिक्स खालामनानै लानांगोन। बेबायदि मिक्स खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोंनो नांगोन बयाम। बा जोंनो हासुं जोङो गोदोनि दिनाव ओ हासुंखौनो बांसिन लायोमोन जों गोदो भयाम दानि गोदान दा जेरैहाय ओ लबरनि भयाम बा ओ बथलनि भयाम मोनोना नोंथां दा गोदो नाथाय बेफोरबायदिया जोबोर खममोन बेनिथाखायनो जोङो हासुंखौ लायोमोन आरो औवा बुरखानि बा औवा माखानि बेफोरबायदि लायोमोन आरो बेबायदिनो औवाखौ फारसेथिं गान्थि लानानै फारसेथिं गान्थि लानो नाङा आरो नोंथां बेबायदिनो हास'नानै जोङो बे हासुंखौ मोजांहाय सुनांगोन बेबायदिनो मोजांहाय सु सुनानै जोङो बेखौ फोरानस्र'नांगोन जाहाथे बेयाव दै थाया दै थायोब्लाथाय मोजां जानाय नङा दे नोंथां बेनिथाखायनो जोङो दैखौ साफ फायै फोरानस्र'नानै लागोन आरो बेबायदिनो फोरानस्र'नाय फोरानस्र'खांनायनि उनाव जेब्ला मोजांहै जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ सामस बा आखाइजोंनो जोङो बे हासुङाव नाफाम देखांनाय जा उवालाव देनाय बेखौ नारसो नारसो मोजां सोहरगोन आरो बेयाव जोङो ओ बुंजासे सोनाय जानाय नङा बेहाय जोङो जलायसे सो ओ सोआलासिनो दोनगोन नाफामखौ मानो होनोब्ला जोंहा होथेनो गोनां जायो नालाय नोंथां दा जोंहा गिबियावनो होथेनांगोन थालिर बिलाइ गोमोनजों थालिर बिलाइ गोमोजों मिद माद मोजां होथेनांगोन आरो जाहाथे बार हाबा आरो जोङो बे थालिर बिलाइ गोमोन होथेखांनायनि उनाव आरो फिन जोङो जों जा बन्थ'जों सुनाय अर सुखोन्दा हाथ'फ्ला बेखौ जोङो आरोबाव दैजों मोजांहाय गलायनानै जोङो आरोबाव लारु खालामनानै जों आरो बे जा जोङो थालिर गोमोननि ओ थालिर बिलाइ गोमोननि जा होथेनाय आरो बेनि सायाव जोङो होथेबावगोन ओ बेखौ आरो मोजांहाय बार हाबैबायदि मिट माद होथेनानै लाबावगोन आरो जोङो फिन खेबसेबाव जोङो प्लास्टिकजों जोङो दिरुं बा साइकेलनि थि बेफोरबायदिजों मोजां खाथेनानै दोनबावगोन आरो बेनि उनाव जोंहा दोनगोन मोनसे ओ जायगायाव जेरै ओ जेरै जोङो अरदाबनि सिगाङाव बा थोरसि दोनग्रा बबेबा मोनसे थखथा सायाव बेफोरबायदि गो आ मोजाङै दोनगोन आरो नोंथां बेबायदिनो ओ जि बेयो जेरैहाय नाफामा बे सोनानै दोननाया जेनेबा जोङो बेखौ जानो हायो जिबा दिननि उनावनो नाथाय जिबा दिननि उनाव मोजांहाय ओ गोथाव जाया बा बियो ओ ना जा दोनदों बेयो सेवा मोजां सेवैनि था ओमफ्राय बेयो मोदोमनाय बा गोथाव आखाइ थैबाङा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ से दान बा नै दान गाहाम दोननानै जायोब्लाथाय जोबोर गोथाव जायो आरो। बेबायदि आरो नोंथां। दा नाफामखौ बेफोरबायदि खालामो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ आङो दा जोंनि बिदिनो माखासे गोबां जानाय दङ नालाय जोंनावबा जोंनि बर' हारिनि माने दोरोङारि ओंख्रि जानाय बिब्दिनो जेरै नोंथाङा नाफामनि सोमोन्दै बुंलाबाय बिदिनो अनलाजों दाउ, सबाइजों साम', नारजिजों अमा बिदिनो माखासे ए ओंख्रिफोर दङ नालाय आं बिदिनो गिबियावनो मोन से नारजिजों अमा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांनोसै जोंहा गि गिबियावनो नारजिजों अमा संनो जायो माने संनांगौ जायोब्ला मा जायो गिबियावनो जोंहा नारजि नांगौ जायो आरोना।
नारजिखौ जों मानिफ्राय मोनो? जों माने नारजिखौ जोङो फाथो बे फाथोनिफ्राय जोङो ना माने बे फाथोनि जिखिनि बिलाइ बेजों फाथोखौ हानानै फाथोनि बिलाइ खौ खानानै जोङो मा खालामामनाय जायो बे फाथोनि जिखिनि बिलाइ बेखो जों माने मोजाङै सान्दुंङाव फोराननानै माने गेस्थ्रम गेसथ्रम स्रेम स्रेम खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो आरोना बे फाथोनि बिलाइखौ बेनि उनाव जों बे फाथोआ जेब्ला बिलाइया माने गोरान जाबाय बे स्रेम स्रेम जाबाय जों बेखौ माने बिबदिनो मा खालामनाय जायो बिदिनो माखासे मुस्रि बा बि दख'ना बिदिनो गोजाम जानाय दख'नाफोराव फाननानै जिफोराव फाननानै माने दोनथुमनाय जायो आरोना गोबावावनो जेनेबा। गोबाव सम थाखायबो बे नारजिखौ बाहायनो हाखायो आरोना नोंथां। जोंङो बे नारजि गोराननि गोनांथिखौ जायो माने जोंनो गिबियावनो बे नारजि बे नारजि जिङाव माने जोंनो नांगोन आरोना।
औ नोंथां औ
ओमफाय बेखौ माने नारजिखौ जोङो मा खामनांगोन नार्जिखौ लानानै जोङो आरो मा नांबावगोन जोंनो खारै खारैनि गोनांथि जायो। खारैखौ मा होनोब्ला जोंबा खारैखौ माबोरै मोनो होनोब्ला खारैया जोंहा बेखौ इदिनो थालिर मादा थालिर बिलाइ बिदिनो माखासे बुस्थु माने अराव सावनानै बा बे थालिर मादाखौ सावनानै जोंहा मा खालामनाय जायो बिनि हांगारफोरखौ फसरनानै बे सार रायाव माने बै माबाखौ माने खारैखौ मोननाय जायो आरोना।
औ नोंथां औ।
जोंनो बे खारैखौ नांगौ बेनि उनाव जोंनो मा नांगौ जायो अमा बेदर अमा बेदरखौ नोंथाङा माने फोराननायबो लानो हायो। नङाब्ला नोंथाङा थाजा थाजा बिदिनो बाजारनिफ्राय लाबो गोदान बिब्दि मोननो हायो आरोना जोंहा गिबियावनो मा खालामनांगौ जायो बे बेखिनि नारजि आरो खारै बेखौ जोङो बिदिनो अरफोराव बन्थ'फोराव बा गेसफोराव जोङो अर जरायनानै बे सारायाव लानानै जोङो दै गुदुं बै दै गुदुंखौ माने अराव माने जोङो दै गुदुं फुदुंना लाबाय ओमफ्राय दै गुदुङाव मा खालामनांगौ जायो बे जिेखिनि नारजि गोरान आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
बे नारजि गोरानखौ मा खालामनांगौ जायो खारैजों लगायनानै माने बेयाव नों दैयावबो खारैखौबो दै गुदुङाव माने खारैखौ लुबाय जिहेथु माने बेयाव नांगौ बिबांनो नांनाय बायदि खारैखौ लुग्रोनांगौ आरो ना खारैखौ होग्रोनानै मा खामनांगौ खारैखौ लुनानै बे खारैखौ लुनानै बेयाव नारजि बे जिखिनि नारजि गोरान बेखौ माने होनांगौ आरोना बेयाव नारजि खौ होनायनि सिगां जों मा खामनांगौ आरो बे नारजिखौ दसे माने दैयाव सोमग्रोनानै लानांगौ जायो आरोना नोंथां दैयाव सोमना लाखांनानै दैयाव सोमना लाखांनानै बोखांनानै दसे थानानै माने बे दै गुदुआव बेखौ आरोख फिन खनसेबाव होबावनाय जायो आर ना नोंथां
औ नोंथां
बिनि उनाव बे नारजि आरो नार्जि आरो बे माबाखौ खारैखौ ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब बे दै गुदुङाव गोदौ होनांगौ आरो ना मिस मिस मिस मिस मि एकदमबारे जाहाथे बियो ग्लब ग्लब दोफो दो दुफु जायो माने दुफु दुफु बेनि थाखाय जों बेखौ सागं सागंफोरजों म सानानै ओरै सागंजों सानानै बा फिदिंनानै मोजां एग्लुंनानै बेखौ दुफु दुफु लाथा लाथा बेफोर बिदि खालामनाय जायो आरो ना माने जाहाथे बेयो हेब्रेब्र जाया बेखौ जोङो लाथा लाथाहै माने एग्लुंनाय लायो फारसेनिफ्राय मोजाङ एग्लुनानै लायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ जोङो एग्लुंनानै माने दसे बैोखौ मोननो सानैजों माने बे मोननैजों मोननो थाखाय दसे दोनबाय आरो ना बेराफारसे थिं जोङो मा खालामगोन आरो अमा बे अमाखौ जोङो थाव सेरनानै बिदिनो सारायफोराव थाव सेरनानै बिदिनो सामब्राम बानलु बायदिसिना संख्रि मस्ला मस्ला मस्लि हालदै बिदिनो गोबां बुस्थु होनानै माने मोजाङै माने फ्राम फ्राम एवनानै लागोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
फ्राम फ्राम एवना लानानै मा खालामोमोन जोङो बेखौ माने एवना लानानै मा खालामनाय जागोन जों बेखौ बोखफिनगोन माने बे बेदर खौ जोङो माने फुरा जों मोनहोथारा आरोना नोंथां
औ नोंनांगौ
जों बेखौ माने आथा आथा मोनोगोन माने खावसे माने खावसे मोन होगोन बेखौ फ्राम फ्राम फ्रामबो जों बे दै बेदराव थानाय दैफोरखौ माने एवनानैनो माने रानहोजोबगोन रानहोनानै जोङो ओरैनो एवफ्रामनानै फ्राम फ्राम फ्राम एवफ्रामना लागोन आर ना बे एवफ्रामना लाखांनानै मा खालामगोन बेखौ जोङो बोखांनानै दोनथ'गोन मोनसे जायगायाव बेनि उनाव जोङो मा हामोन आरो बे नारजियाव माने जिखिनि नारजिजों खारैजों गोदौबाय दंमोन ना ग्लब ग्लब ग्लब ग्लबनो
औ
बे गोदौनायाव माने एसे एग्लुंनानै मोजां खालामनानै मा खालामनाय जागोन बे अमा बेदर जिखिनि फ्रायआवना लानाय नङा होमब नोंथां
औ नोंथांौ
बे फ्राय अमा बेदर लानायखौ माने बे खारैजों नारजि बेहाय मा खालामगोन गारसननानै होगोन आरोना मोजाङैनो नोंथां मोजाङै फारसेनिफ्राय गासैखौबो सामब्राम बानलुम बिदिनो गासिखौबो गारसननानै अमा बेदरखौबो होसननानै मोजाङै खोस्लिजों एरनानै सोरगिदिं गलाय होजोबो आरोना बिदिनो अमा बेदर बेदरजों खारैजों नारजिजों माने मोजां गलाय होजोबनानै मा खालामगोन जोङो एरनानै दसे सम बेखौ मायने दोनगोन आरो ना अराव बा बा जेखिना गेसफोराव माने बेखौ जोङो मोननो थाखाय जेनेबा नैजि मिनिट बा नैजिबा मिनिट जों बेखौ मोननो थाखाय